औ औ खोनादों
औ दा जोंहा ओ नोंनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोंहा बर' हारिनि जे दोरोङारि जानाय बेनि फारसे नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबाथ' जोङो गिबियावनो दाउजों अनला ओमफ्राय अमा बेदर जों नारजि मैथाजों नाजों ओमफ्राय नाफाम बाथोन बिदि माने जायफोर मा होनो हाग्रानि मैगं थाइगं जेरै खिफि बेन्दों मा मानामुनि बायदिसिना गामबारि बिफांफोर खांनानै माने जोङो दाउ रोसि लोङो गगा मोननाय गुजुनाय जायोबा देहाखौ मोजां खालामनो थाखाय आरो बेजोंनो लोगोसे माने माइसुन्द्रि ओमफ्राय थुंखा बिलाइ खार'खान्दाय बेफोरबो बरनि जानाय लोंनाय आरो ओमफ्राय मा होनो सिब्रु सिब्रु बिबार दाउ फेन्दा एलांसि बेफोरो जेरै एम्फौजों अनलाजों एम्फौ लाथाखौबो जायोना गांजेमा बाथोन एंखावरि बेफोरबो जोंनि बरनि ओंख्रियाव गोलैयो आरो ओमफफ्राय मा होनो खैजोमा बिदै फोरबोथ जायो जोंनि बर मानसिफ्रा बैसागो बबेबा बाहागिफोर ज ज अनलायलायो खौसे जायो बिदि होननानै जायो जोंनि आबै आबौनि बुंनाय राव आरो बेफोरो दानाय नुयो आं दासिम बो जायो जोंनि जायगायाव बेलेग जायगायाव जायो होन जाया आं बेखौ मिथिया खिन्थु जोंनि जायगायाव जायो आरो दाबो बेफोरखौ सिब्रु मैगंफोरखौ हासाव हायाव हाब्रु जाया इदि होनलायनायाव ए सिब्रु रजनाय बिदि होनलायनाय दङमोन ना आगोलाव
औ
बिदि फरायलायनो मोननो मोना गथ गथ समाव बेफोरखौ बेफोर आरो जेनेबा ज बरनियाव बेफोर गोलैयो आरो माखासे बेजों लोगोसेनो जोङो बायदिसिना जेनेबा अन्थाइ बाजाब खुसिया बेफोरबायदि जालाबायो गुबुन हारिफोरा जेनेबा बेफोरखौ जाया अन्थाइ बाजाब मैगंफोरखौ जाया जों जायो नोरसिं बिलाइ बेफोरखौ माइसुन्द्रि बाथोन बेफोरखौ जायो बेलेगाव जायोना जाया आं मिथिया खिन्थु जाहा जायो आरो दासिबो जायो जाह खि बेन्दों माबा माबि बिदि बाथोन हालदै बाथोन बेफोरबायदि जालाबायो जोंहा माने जिखौनो गोसो खाङो बेखौनो गोसोखांला आं गोसोखांनानैसो माखासे माबायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला फेमेल खुगा बेफोरखौ जायोना खुंखा बिलाइ बेफोरखौ जायो जोंहा दाबो जायो खार खनदाय बिजौ बेफोरखौ ना नाथुरु जुनाय गोरलै गोरलैफोरजों जायो
बिदिब्ला आंबो माखासे बुंसै द बरफोरनि जानायनि लोंनायनि सायाव जोंना गिबियावनो औ जानाय लोंनाय होनोब्ला बरफोरनि गेजेराव दङ जोंहा जों दायो अनला दाउ ओमफ्राय अनला मेवाइ सबाय साम' सबाय दाउ नाफाम बेफोरनो जोंनि ओ बरनि मोनसे जाग्रा आदार जेरै दोरोङारि औ बेफोरखौनो जोङो जायो आरो दा बेयाव जोंहा औ अनला जाग्रा होन होनोब्ला जों बर' होननानै गुबुनजोंबो सिनाय जायो जेरै जों ना फार्मखौबो बेबायदिनो गुबुना जोंखौ ओ नाफाम जाग्रा होननानैबो मिथिनाय जायो बर' बुङोब्ला औ जोंहा नाफामखौ बानायनो थाखाय जोंहा ओ थास' बिसं नङा होमबा बेनिफ्राय ना औ बेखौ देग्लिनानै जोंहा मोनसे हासुं एबा बयमफ्राव ओ सोनानै दोननाय जायो आरो बेखौ बार हाबैनि थाखाय माखासे ओ गोरा खाथेनानै दोननाय जायो आरो
थालिर बिलाइ नारसोनानै हा लिरनानै हालेरथेनानै दोनो औवा हासुंफ्राव दोनोबा ओम खारै खारै नारसोनानै दोनो औ
जोंहा आरो अनला ओ मेवाय जानाय होनोब्ला जोंहा गिबियावनो जोङो अनलाखौ बानायनो ओ माइरंखौ ओ उनग्लिनानै एबा दै
माइरंखौ माइरंखौ दैयाव सोमग्रोनांगोन माइरंखौ दैयाव सोमनानै दोन लाग्रोन
सोमनानै जोङो औ बिनिफ्राय जोङो देयो बेनिफ्राय संंनाय जायो आरो
औ
बेखौबो जों औवानिफ्राय मोनो नङा होमबा औ बेबायदि आरोखि
बेदरजों मैथा
बिनि अनगायैबो जों माखासे मिथिंगायाव मोननाय ओ गोखा गोखै जोङो जानाय जायो जेरै जों बैसागु बोथोराव जानाय जायो बेखौ जेरै ओ खिफि बेन्दों ओमफ्राय मानिमुनि
औ
मा मामोनलाय
बिलाइ थाराइ सिब्रु दावफेनदा एलांसि थास' बिथराय माथिगालदाब उम माथिगालदाब औ
जानाय जायो आरोखि जेरै गोदोनि आबै आबौमोना
औ
बेखौ जाबोनाय मथे ओ जोंनि देहायाव जानाय जे बेमार आजारफोर बेफोरो खारथों होननानै जों जाबोयोमोन आरो आबै आबौ ना बेनिखायनो जोङो दासिमबो जायो आरो नंगौ ना नोंथां
आबै आबौमोननि फोरोंलांनाय आबै आबौमोननि जानायखौ नुनायनि ओमफ्राय जों दासिमबो सोलोंनाय
औ
जोंखौ नुनानै दा मालायफोराबो जानो सोलोंबावबायसो जोंनि फ्राय मालायफोरासो बांसिन बांसिन माबाबावो फाथो बिलाइ खमा बि मा होनो खमा बिफांनि बिलाइ बिजौ गोरलै गोरलै लगाय नानै माबानाय मा होनो ओंख्रि गोबाब जानाय नाथुर माबा होनानै नाथुर जुनाय होनानै नाथुर जुनाय गोथांखौ होनानै
औ बुंनो थाङोब्ला आ गुबुन हारियाबो जोंनिखौनो बांसिन ओ सोलोंनो हमबाय होनबा
औ जोंनि माखासे आइजोफोरा बैफोर आगजुखौ बाहायनो बानानै हमनानै ला दा अनलाखौनो देया अनला देला दाना ओम सोरनिबा सोरनिबा न' राव उवालानो गैबावलासो दा आ ओमफ्राय आरो हमना ला ओंख्रि गोबाबफोरखौबो सोरबा सोरबा लाफा खारैफोरखौ संनो बायो खारै फसरनो बानानै संनो बानानैनो दाना ओ बाजारनि बुसथुखौसो बांसिन दखानफोरनि माबाखौसो हाथायफोरनि बुसथुखौसो बाहायनानै जासै बे बेखायनो दा जोंनाव बेमार आजाराबो बारा जालांबाय आरो सिगांथ' गासिबो जोंना आबै आबौमोन बानायनाय थालिर बिफांनि खारदै औवा सैनाय औवा थेवल माबानायनि जिरनायनि माबानाय औवानि खारै बिदि मोनोमोन सबाय खारै सबाय बिफांनि बेफोरजों थालिर बिफांनि थाराय बिफांनि खारैफोरजों जायोमोन दाथ' जोंनाव ओम एकदमबारे बिराद खम नुबाय आरो दा माने गै लानो होनजायो आरो बेफोरबायदि दि मावनायफ्रा जाय औ औ दा जाय जायफोरनि न'खराव बुरै बुरैफोर दङ बैफोरबायदि न'खरावल'सैसो दा बेफोरबायदि खारै बथल बथल थासै नङाबाथ' गैलानो
औ
सबाय ओंख्रिफोरावबो सबबाय ओंख्रिफोरावबो दाना ओं बेलेग मालायनि माबाखौसो बाजाराव मोननाय बुसथुफोरखौसो होसै जोंनि आखाइजों जों बानायनाय माबाफोरखौनो खारदैफोरजोंनो मोनजला बेखायनो दा बांद्राय गोथाव थावबो जाला आरो सिगांनि बायदि
उ
दानि जुगावथ' बांसिनानो ओ ओ गुरैनिफ्राय गुरैसिन जेराव इजिनिफ्राय इजिसिन बेखौसो लुगैसै नङा होमबा
ओम ओम गोरलैनिफ्राय गोरलैखौसो नागिरबाय गोराखौ नागिरला उम
जेराव खसथ' बेयाव बाहागो लाला बांसिनानो
ज
जाय इजिसिन जायो बेखौसो बांसिन खामानि मावनाय जायो आरो जेरै जों
दा हमनानै ला जोंनि बिबोनांमोन फोरबायदियानो आगैमोन बायदियानो जोंनिया
औ
मानो सुथिला जेब्ला जों उनदै उनदै मोन अब्ला बै समाव औ जों जेनेबा थाखो माबाफ्राव फरायनायाव मा होनो ओम स्नि दाइन थाखोआव फरायनाय समाव जोङो मामोन उम माबा खालाम मोन आरो जोङो मा होनो ज' ज' सौराय देलाय लायोमोन बै समनिफ्रायनो जोङो माने आगोल समाव माने फुरा गथ' गथ'फ्राबो सिख्लासा सिख्लासाफोराबो बिराद माबामोन आरो बेफोर बायायदि बिर गोसो गुदुंमोन आरो ज' ज' बैनि न' बैनि न' फाला फाला देलाय नाय बेफोरबायदिमोन सौरायाइफोरखौनो जि गाव गावाबागाव संग्रायाव संग्राय एसे गाहाम मैगं खादायाव खादाबफा गाहाम बिदि सोमोन दानाथ' बिदि दैलानो सौरखौनो मोनजाला दाना सौरायाइखौनो बावसिगोनसो। जोंनो बिदि ज' ज' देयोमोन ज' ज' माइ गायनाय सावरि बे बादालि ज' ज' जालाय लायोमोन हाल जांख्ला गोगोम हाब्रु फुनलायलायनाय फ्राय बिदि जायोमोन दाथ' बिदिया गैलानो उम उम उम गोदो माबा गाहाम जों उन्दै उन्दै समावहाय जों जेब्ला सिख्ला सामोन बे समाव जोङो जेनेबा सल्ल' सथ्र' बोसोर बैसो समाव एकदमबारे सावरिफोरानो जों गामियाव ब्रैजि जोन गाहाम जायोमोन हिनजावफ्रानो माने जोंनि न'आवनो नुयोमोन आरो जोंना बिमा बिफामोनहा साहाखौनो बिबानजोंसो बाननानै लांलाय लायनांगौमोन। गारहानै गारहाथा माने जोंनि गामियावयाव माने हारिमुवा ओरैबायदि माने साहाया नांथारगौ आरो ओमफ्राय साहाखौबो जों सिंजायनिया दुब्लि गारियाव खुरै माबायाव खाबाव लोङा खुरैयाव आरो खुरै बयहाबो बिदि खुरै थाखायो आरो फाला फाला बैस्रा बैस्रा लांलाय लायनाय हाल एवनायफ्राबो जोंनि जों जेब्ला बे सल्ल' सथ्र' बोसोर बैसो समाव हालेवग्राफ्राबो माने माबा गाहाम आरो जिबाजोन गाहाम हालुवा एखदम ग्रोम ग्रोम बिदिमोन आरो थालिर फस्लाजों अमा बेदर जों दाउजों थालिर फस्ला जों बिदि एवनानै लांलायनाय बिदिमोनब्रा
बेबायदिनो होनोमबा सिगांनि समखौ नाहरोब्ला बिराद समायना नुहुरोमोन
समायना नुहुरो ओमफफ्राय गोसोखाङो आरो बै समफोरखौ दासिमबो माइ गाय माइ गायनाय दुब्लिफोराव थाङोबाबो माबायो आरो ने गोसोखाङो आरो ना बिदि माने आयौ बै समा बिदि सानो आरो
औ
बेफोरबायदि साननानै गोसोखांहरो मालाबा मालाबा आं हारसिं जेनेबा सिरियै जिउनि माखासे थाबोनाय बुब्लिफोरखौ गोसोखांहरो आरो आयौ बै समाव बिदिमोन सोरखौबा जायखौ माने हाब्रु फुननो हाल जांख्रायाव बेखौ आलियाव जाया फचनजाया होलांना आलियाव नारथाबनानै बेखौ फुननाय बेफोरबायदिफोरखौ गोसोखांहरो आरो।
दाबो आं दुब्लि बारियाव थांबाथाय गोसोखाङो
औ